हेलौ नोथां।
औ - औ।
औ ओ नोंथाङा दा मा खालामनानै दं नोंथां।
अ आं नै ओरैनो लामायावहाय बेरायथिंदों।
औ ओ अब्ला आं नोंथां औ आंबो नोंथां बुंनाय बायदिनो आंबो बिदिनो ओ लामायाव बेरायनो बाय दं आरो नोंथां।
उम - उम।
औ। ओ अब्ला आं नोंथांखौ कल खालामनि गुबै जाहोनानो जाबाय जे जों बयबो मिथिखागौ जानो हागौ जे जोङो मागो दमासि नङा होमबा नोंथां।
औ - औ।
बेखौ जोंहा माब्रै आरो बोरै - बोरै फालियो औ बेनि बागै एसे सावरायनो आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ - औ जागोन दे जागोन।
औ अब्ला नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना होनो हागोन नामा जे ओ जि जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलाव जे मागो दमासिखौ माबायदि फालिनाय जायो।
उम - उम। ओरैनोथ' उम मागो दमासि होनोब्ला जोंहा स्नि आबादजों सोमोन्दो थानाय होनबाबो जागोन खोमा आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बियो फोरबो। उम जायखौ जोङो माने दैज्लांनिफ्राय जेनेबा माइ दैज्लङआवहाय जेसेबांनाखि जों माइ आबाद मावनानै माने आरो दस्रा गुबुन गुबुन आबाद मावनानै जेनाखि जों मेंग्लिबाय आरिबाय। बेबायदिनो जों जेब्लानाखि बैफोर आबादफोरखौहाय मोनैयो। अब्ला जों मोनखांजोबनायनि उनावहाय बे फोरबोखौहाय फालिनाय जायो आरोखि। ओरैनोथ' जोङो उम जोङो ओरैनोथ' जों मिथिनाय बायदिबा मागो दमासिखौहाय नेबा बैस ओ फुस मासनि जोबथा सानखालिनिफ्राय जेनेबा माग मासनि से दान से अक्ट' बेबायदिनो नै अक्ट' थाम अक्ट' बेबायदिनो साननै बा सानथाम बेबायदि फालिनाय जायो आरोखि।
नोंगौ नोंगौ थारैनो।
उम ओरैनोथ' जेनेबा जों मिथिनाय बादिबा गोदो गोदाय गामि ओनसोलावबो गोबां मानि लावखार रुवा थि लानाय हुदा दंमोन। बा जों बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा हारि हिसाबै जों आबाद मावनानै जायोमोन।
औ औ।
बेबायदिनो जोङो जेब्लानाखि पुष दान नि जेनेबा जोबथा अक्ट' जायो अब्ला जों मा खालामो दैमा जिंफोराव नङाब्ला जों बबेबा दैसा बा बिलो जिंफोराव जोङो माइहुं हुङो जायखौ जों बेलागुर होननानैबो मिथियो आरोखि। बेबायदिनो जोङो उम बेलागुर लुनानै जों बेबायदिनो बिनि साइदआवहाय एसे उम फिसा फिसा न' लुनानै जों बावनो हरावहाय थायो बा उन्दुयो। बेबायदिनो जों जेब्ला उम जेब्लानाखि माग मासनि माग दाननि जेनेबा से अक्ट'खालि फुङावहाय जों बेखौहाय माने सावनानै आरिनानै माने रंजा बाजा खालामनानै माने बावनो दुगैयो आरियो। बेबायदिनो फैनानै जोङो न'फोराव फैनानै फिथा सिथाव जाफैनाय बेबायदि दि जोंनियावहाय हुदा दंमोन। आं फुल मुलैसो बुंबाय दे।
औ औ जागोन दे नोंथां।
उम। बेबायदि हुदा दंमोन। खिन्थु नाथाय आथिखालावहाय जोंनियावहाय बेफोरबायदिखौहाय नुनो थांलिया आरो खि। जोंनियावहाय ओरैबायदिसो नुनो थांसै जेनाखि माग दाननि से अक्ट' खालि फुङावहाय जेनाखि फिथा सिथाव जायो। दा बेफोरखौ जानो थाखाय पुष मासनि बा पुष दाननि जोबथा सानखालि जेनेबा बेलासि एबा सानफोरावहाय जोंनो फिथा सिथाव जानो थाखाय गोनां थि जानाय जेनेबा अन गुन्दै बा
औ
ओ सिबिं मेथाइ बेफोरखौ देनानै लानाय आरिनाय नुयोमोन आरोखि। नुयो आरोखि दायो बेबायदिनो आ थिखालाव माने बांसिन गोथाव मोनहोनो थाखाय सोरबा नारेंखल आरि बादाम आरि होनानैबो देनाय आरिनाय नुनो मोनसै आथिखालावहाय
नोंगौ नोंगौ
ओ आरो जोंनियावहाय मानि फिथाफोरखौहाय माखासे रोखोम जानाय नुनो मोनो जेनेबा फिथा जायखौ जोङो फिथा लावदुम होननानैबो मिथियो। जोङो जोंनियावहाय बेखौ फिथा होनो बेबायदिनो सिथाव जायखौ जों एनथाब होननानै मोन्थियो बेखौ जोंनियावहाय फिथा होनो बेखौ आरो लारु लारुखौहाय जों थावजों जायखौहाय फिथर फिथर खालामनानै एवो बेबायदि आरोखि ओरैनोथ' फिथा संनो थाखाय जोङो जेनेबा दैहुआवहाय दै ग्लाब ग्लाब फुदुङो बेबायदिनो फिथा बा अन गुन्दैफोरखौ देनानै लाखानायफोरखौ जों खुरैयाव मोनसे गोबासि होनानै खुरैयाव बिनि सायाव जों अन गुन्दै उन गुन्दैनि गेजेराव जों सिबिं बा मेथाइ बेबायदिनो सिरि सिरि होबोनानै जों बेखौहाय बोखांनानै माने दैहु मोखाङावहाय होनानै खुरैजों खोबनानै बेबायदिनो मोनहोयो आरोखि ना
नगौ नंगौ नंगौ नोंथां खारि
बेबायदिनो जों सिथावफोरखौ सिथावफोर सावनायफोरा जेनेबा गुरुं जों सारायाव बा थावायावहाय जों होनानै माने गुदुं खालामनानै बिनि सायाव जों बे जेनेबा सिथाव संनो थाखाय जोंनो माइब्रानि गोनांथि जायो आरोखि माइब्रा गुन्दै माइब्रा अननि बे माइब्रा अनखौहाय जोङो होनानै बिनि सायाव मेथाइ सिबिं होनानै जों बेखौ आराम थनलांनानै मोनो होयो बेबायदिनो लारुखौहाय जों थावआवहाय सङो ओमफ्राय मोनसे जोंनियावहाय मोनसे हुदा दङ जेनेबा माग दाननि से अक्ट'खालि जेनाखि फिथा सिथाव सावनाय दिन बेनि सिगांनो जोंनियावहाय मा खालामो बे फिथा सिथावखौहाय सावबाय थाबाय आरोखि जानायनि सिगां गासै मान फिथाइ थायग्रा बिफांफोरावहाय
औ
जिगाब खानाय होनाय मोनसे नेम दं आरोखि जोंनियावहाय आरो बेबायदि उम बेबायदि खानायावहाय जोंहा फोथायनाय दंदि माने जोंनि बिफांनि फिथाइफोरा माने बुरजा थाइथों आरिथों बेबायदि होननानै फोथायनाय दं आरोखि बेखौ खायोबा। बेबायदिनो बेखौ खाखांनानै उनावहाय जोंनाव जानाय आरिनाय फिथा सिथाव बेबायदि जायो आरोखि।
औ।
नोंथांमोननियाव ओरैनो माबायदि फालियो आथिखालावहाय?
औ। नोंथाङानो गोबां बुंलांबाय नङा होमबा। दा आं एसे फोरमायलायनोसै। अब्ला आं नोंथां। नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो फालिनाय जायो। जेरै जोंहा पुस मासनि जोबथि हराव जोंहा फिथा बायदिनो जोंहा सावनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
बेबायदिनो जोंहा बे सानखालि बेलासे नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंहा फिथा बानायनो थाखाय जोंहा अन गुन्दै देनो जोंहा लाहार फाहार बायदि गोबां नांगौ मुवा बेसादखो जोङो ओ लानाय जायो आरो नोंथां।
उम उम।
जोंहा जि फिथा बानायनाय बेयाव जोंहा नांगो जानाय गुबै जि माइरं बेनो जाहैबाय जोंहा माइब्रा नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
औ मानो होनबा जोंहा माइब्रा माइरं नङाब्ला जोंहा फिथाइयानो जानो नागिरा मानो होनबा माइब्रा ओ माइरङावसो जोंहा आथाया एबा सिथाबनाया दं नालाय नोंथां।
औ।
जायनि जाउनाव ओ नोंथाङानो दहाय बुंनाय जिबायदि उपमा उपमा माने मा ओ
फिथाखौ मा होनदोंमोनना नोंथाङा? फिथा लावदुम फिथा लावदुम फिथा लावदुम होनदोंमोन औ।
औ औ।
बिदिनो फिथा लावदुम आरो फिथा सिथाव बायदिया माने सिथाब मोननो थाखाय जोंनो माइ माइब्रा माइरं नांगौ जायो आरो नोंथां।
उम।
औ। आरो बेबायदिनो नोंथाङा दहाय बुंलांनाय बादिनो जोंहा माने जे माग दाननि जोंहा से खालार खालि जोंहा ओ जि जोंहा सिगाङावनो जि बानना दोनखानाय जि ओ जि माइनि फ्राय मोननाय जि नारा एबा जिगाबजों जोंहा माइहुं बानायो नङा होमबा? औ बेखौ माने जोङो सावनो थाखाय जोंहा बै पुस मासनि हरावनो जोंहा ओ लोगोफोरजों बा गामिनि बायदि सुबुं गेदेरफोरजों जोंहा माने जमायैनो लावखार ओंखाम जानानै बेयावनो नेनानैनो थानाय जायो आरोना नोंथां।
उम उम।
औ बेनि उनाव जोंहा जे जोंहा गोदान दान जेराव जोंहा मागोनि से दान नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेयाव माने जोंहा फुंङावनो जे सान ओंखारस्लाबैयावनो ओ दाउखा बिरस्लाबैयावनो जों माने दुगैस्रां लोबस्रां दुगैनानै जोङो बे माइहुंखौ जोङो सावनाय जायो आरोना नोंथां।
उम उम।
औ बेबायदिनो जोङो सावनानै ओ बेखौ जों माने जि जोंहा दुगैना फैना गोजांङो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ बेखौ माने जोङो बेयावनो सावनानै जोंहा हांनानै जोंनि मोदोमखौ माने गुदुं बानायो आरोना नोंथां।
उम उम।
औ बिदिनो गोबां आरो जोंहा जि फिथा बेखौ माने फिथा बानायनायनिखौ आंनि बायदिब्ला जे जोंनि जे मागो मागो दानावसो जोंहा गोबांनि न'आवनो जोंहा आलासि फैयो नङा होमबा नोंथां?
औ।
औ माने बिथांमोनखौ माने बे मागो दाननि हिसाबै ओ मोजाङै फोरमायहरनाय बा मोजाङै मान बावनाय रखोमै जोंहा बे फिथाजोंनो बिथांमोनखौ ओ ओ जाहोनानै थाव होनानै गोसोखौ गोजोनग्लाय होयो आरो नोंथां।
उम उम
औ बिब्दिनो आरो नोंथां ओ औ नोंथाङासो दहाय बुंनाय बायदि जि नोंथांमोनाव जिबायदि जि खुङो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ जोंनिजायैबो थिग बेबायदिनो खुंनाय जायो आरो नोंथां जा जोङो जे जों आं एसे बुंबनो नागिरदों जे जों जि माइ खुं सावो नङा होमबा नोंथां।
औ
औ बेयावबो जोंहा मोनसे नियम दोङो होननानै आं खोनानो मोनदोंमोन आरो ना नोंथां। जे जोंहा बे माइहुंखौ मानि थाखाय सावहरो बेखौ आरो नोंथां। औ आं मानि बे नेमखौ माने आं बावगारना दं नङा बेनिखायनो नोंथां सिनि निमाहा जासिहरनाय थाबाय जे आं माने बारा एसेबां फोरमायनो हायो नङा होनबा नोंथां।
उम
औ
बेखौ आंबो मिथियालै बे बेलागुर सावनाया
औ औ
ओरैनोथ' आं नुफेराखैबो जोंनियावहाय।
औ
ओरैनो रंजानाय आरिनायनि सावोना मायोथाय।
औ औ
माबा मोनसे माबा थानो हागौ फोथायनाय थानो हागौ खोमा ना?
औ औ नंगौ नोंथां माने गोदोनि आबैमोना आब'मोनखौ बुंनाय खोनादोंमोन आरो माबा नियम मोनसे नियम दंमोन होननानै। नाथाय जों माने बेफोर नियमखौ दा मिथियानो होनना सानना लांनांसिगोन आरो नोंथां।
सोंनानै लानांगोनलै बेखौ
औ औ।
दे थाइमआबो जाबाय नामा समाबो
अब्ला बिदिनो औ दे।
उम।